औ नोंथां बुंलाय।
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन नोंथाङा सावरायफानो हागोन नामा?
औ औ नोंथां हागोन।
औ आङो जा आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदों नों बे आयदायानो जादों जोंनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बिनि सायाव सावरायनो होननानै हर
औ ओं जेनेब्ला ओ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा ओ बर' सुबुंफोरा मा गानो होनना बुङोब्ला जोंनिया जेनेबा हिनजावसाफोराथ' जोंनिया बा हिनजावफोरा जोंनिया दख'ना गानो आरोना। औ बेबायदिनो जेनेबा हौवाफोराबो ओ गामसा गानो आरोना। औ बेबादिनो जोंनिया बे द माकौ बर' हिनजावफोरा जेनेबा गावबा गाव ओ न'आवनो जारफोरनिफ्राय खुन्दुंफोरखौ लाबनानै जेनेबा न'आवनो सि दानानै दख'ना गाननायखौ जों बांसिनै नुनो मोनो आरोना।
औ नोंगौ नोंथां।
बेबायदिनो जेनेब्ला जोङो हौवाफोरनि गामसाखौबो ओ जेनेबा बिसोरनि बिसिफोरा ओ खुन्दुंखौ बाजार एबा हाथायफोरनिफाय लाबनानै बेबायदिनो जेनेबा न'आव ओ हि सोंनानै ओ बा सिखौ सोंनानै जेनेबा ओ हिसानजों जोंनिया दानानै ओ हौवाफोरनो बेखौ गाननो होयो आरो ना
औ नंगौ नोंथां
बे बायदिनो जेनेबा जोंनिया बर' सुबुंफोरा आगोलनिफ्रायनो जेनेबा गावबा गाव ओ गाननाय फोसाबखौ जेनेबा न'आवनो ओ बानायना एबा दिहुनना लायो आरो ना आगोलनिफ्रायनो बेबायदि सोलिबोनाय जों नुनो मोनदों ओ जेनेबााखि जोंनिया बिदिल' दख'नाल' सोंनो हायो बा गामसाल' सोंनो हा यो बिदि नङा ओ बर'आयजोफोरा लानाय ओ जोंनि बे फास्रा बायदिबो जोङो माने दानानै मोननो हायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जेने बा जोंनि बर'नि सिनायथि आर'नाय जायखौ जों बुङो आर'नाइ होननानै ओ बेवखौबो जेनेबा जोङो ओ बे हिसानावनो दानानै दिहुननो हायो आरो ना बेबायदिनो ओ गोबां आरो सि ओ सि जोमजों दानानै ओ दिहुननो हायो आरो ना बेबायदिनो औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदिहाय बर' सुबुं एबा बर' आइ जोफोरा माबायदिहाय सिफोरखौ जेनेबा ओ दिहुनना लायो एबा माबायदिहाय सि जोम गानो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नंगौ हागोन नोंथां जोंनिथिंबो बिदियैनो सोलियो जेरै नोंथाङा फोरमायदों जोंनिथिंबो गुबैयै ओइ हौवाफोरा गामसाखौ गानो आरो हिनजावफोरा दख'नाखौ गानो दख'नाखौ जोङो मोननै रोखोम रोखोमै मोननो हाय जों गुबैयै जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय बा दख'ना बुङोब्ला जोङो दख'ना लांगा होननानै मिथिनो मोनो नाथाय दानि जुगाव ज जोङो एसे खस्थ'आ खम जानायनि बा दानायाव जानायनि मोजां जानायनि थाखाय जोङो दख'ना जायखौ जोङो मेख्ला बा अग्रं होननानै मिथियो बेखौबो जोङो गाननाय जायो बेफोर गासैबो जिखौ जोङो नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो गावनो बानायनानै गानो जेरैहाय जोङो बेखौ मायाव बानायनो बुङोब्ला जोङो जों औवानि बा गय बिफाननि साल खुन्था बानायनानै बेयावहाय जोङो दानानै गाननाय जायो जोङो दानो थाखाय जि दानो थाखाय जोङो बाजारनि बायनानै लाब मोननाय जा खुन्दुंफोर बेखौबो लाबोनानै जोंङो गामस सा दख'ना नोंथाङा जेरैहाय फास्राफोर बुंदों बेफोरखौ जोङो दानानै गानो बा जोमो लायो थिग बिदिनो जोङो गोदोनि समावहाय जोङो एसे खममोन जेरैहाय बाजारनिफ्राय बायनानै दानानै गाननाया जोङो गोदो समावहाय जोंनि आबैमोनाहाय गावनो जेरैहाय एम्फौ एम्फौ फिसिनानैहाय जोङो खुन्दुं थावख्रि लुनानै जोंङो इन्दिनि फालि दख'ना बेफोरखौ जोङो बानायनानै नै गानोमोन गावनो निजिनो खुन्दुं बानायनानैहाय थिग बेबायदिनो जोंनि बर'नि गुबै गाननाय जोमनाय होनोब्ला जोङो गामसा आरो दख'ना आर'नाइ बेखौनो होननानै मिथियो दख'ना अग्रं दख'ना अग्रं बुङोब्ला जोङो गुबैयै जोंनि हारिनि गुबै गाननाय बुङोब्ला जोङो दख'ना बिदन बेखौनो बुंनो हायो आरो आर'नाइ आरो जों दा आथिखालाव जा मुंजों गाबज्रियो हौवा फोरनि जा गाननाय गामसा बेखौ जोङो बड'लेण्ड गामसाबो होननानै बुङो। बेखौ जोङो औ बेखौ जोङो जोंनि बर'नि बर' हारिनि सिनायथि हिसाबैबो मिनथिनो हायो। थिग बिदिनो जोङो जोंहा गाननाय जोमनाय जोंनि दख'ना गामसा बेफोरो गोबां गाबनि थायो। जोङो गावनि समायनाय गाब हिसाबै जोङो गावनो बानायनानै गाननो हायो। जेरैहाय जोङो माखासे मानि गाब दङ जेरैहाय जोङो दख'ना बिदन। दख'ना बिदनावहाय जोङो गोबां रोखोमनि गाबखौ होनाय जायो। नाथाय जोङो गुबैयै बेखौ गोमो गोमो गाबनि होननानै मिनथियो। अब्लाबो बेयावहाय माखासे से मानि गोबां रोखोमनि कालार बा गाबफोर थायो। जेरैहाय बेफोराव जोङो हमनानै ला मिथिंगायारि जोंनि गाब जेरैहाय खायमा, गोमो बिदिनो जोंङो जायगायाव सार कालार होनो गुफुर, गोजा। बेफोरबायदिनो कमला कालार गोबां गाबनि जोङो बेयावहाय मोननो हायो आरो जोङो बेफोर गाब बायदियैनो जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि दख'नाखौबो गाननो हायो। जोंहा गोबांथार रोखोमनि बा गुबुन गुबुन डिजाइननि गोबां रोखोमनि जोंहा दख'नाफोर दङ।जेरैहाय जों गामसाखौबो गोबां रोखोमनि दानो हायो। जोङो बड'लेण्ड गामसा बुङोब्ला जोङो गुबैयै मा गाब नि जायो बेखौ जोङो मिथिना लानांगोन। जोङो बांसिनानो जोङो बेखौहाय किस-किष्ण रं कालारनियाव जोङो गुफुर फा रि दानानैबो गानो आरो गोथां गोथां गाबनियाव जोङो गोमो फारि लानानैहाय दानाय जायो। बेबायदिनो जोंहा गुफुर कालारनि गोजा कालारनि गोबां रोखोमनि जोङो गामसाखौबो दानो हायो। आरो बेयावहाय जों माखासे मानि गुबुन गाबनिबो ग्राब जायखौ जों बुङो, बेखौ खौ लादेरनानै जोङो समायना महर होना गामसाखौबो दानो हायो। थिग बिदिनो जोंहा ब-बर'नि जेरैहाय आर'नाइ नोंथाङाबो बुंदों। जेरैहाय जों न'आवनो दायो। थिग बेबादिनो जोङो नोंगौ । जोङो बे आर'नाइखौबो न'आवनो दानाय जायो। बेबायदिनो जोङो आर'नाइखौबो गुबैयै यै मा गाबनि बुङोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बा गोबां गाबनि जोङो आर'नाइखौ मोननो हायो।गुफुर, गोसोम, गोजा, खमला कालार नि बिदिनो गोबां रोखोमनि मोननो हायो। आ-आरो जोङो गांसे आर'नायाव नो मोन्थाय मोनब्रै गाबनि आगर होनानैबो जोङो दा आथिखाल लाव गोदान गोदान बहननाय बा दानायखौ नुनो मोनदों। नोंथाङाबो फोरमायबावनो हागोन जोंनि बरनि गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै।
औ हागोन नोंथां जेनेब्लाखि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा जों आगोलो हाय बांसिनै जोङो ओ सि दानानै एबा न'खर न'खरनो ओ दख'ना गामसा दानानै जोङो बर' आइजो एबा बर' हौवाफोरखौ जोङो बिदि गाननायखौ नुनो मोनोमोन आ रोना। औ। दानिया जेनेब्ला जों आथिखालाव ओ बिदि सि दानानै गाननाय एबा ओम हिन्जाव आ माहारिफोरा न'खर न' न'खर सि दानायखौ जों बारा नुनो मोनला। आथिखालाव ओ जेनेब्रा ओ गुबुद सोलायबाय आरो ना ओ गोलनि बायदि दानिया नंला। ओ जेनेबा जोङो दानिया ओ बायनानैनो बाजारफोराव बायनानैनो दखना एबा गाम सा बिदिखौ मोननो हायो नालाय बेनिखाय जोङो दानिया आग गोलनि बायदि ओ नखर नखरनो ओ सि दानानै एबा बाजार हाथा थायफोरनिफ्राय खुन्दुं लाबनानै सि दानानै गाननायखौ जों बारा नुनो मोनलिया बेबायदिनो ओ जेनेबा ओ आगोलनि ओ दखना एबा दानि दखना आगोलनि गामसा दानि गाम दखना दानि गामसा बिदियाव जोबोद फारागथिखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो ओ औ जेनेबा जोङो आगोलो ओ गावनो आखायजों लुनानै एबा गावनो आखायजों खुन्दुं ओ बानायनानै बिदिखौ जोङो गा दखना बा गामसा बानायनायफोरा साबसिन बा हामसिन जानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना आथिखालाव ओ आथिखालाव जेनेब्रा जोङो मिसिंजों दखना दानाय एबा मिसिंजों गाम गामसा दानायखौ बांसिनै नुनो मोनो बेबायदिनो ओ जेनेबा आथिखालनि दखना दानाय आरो ओं गान साफोराव जेनेबा आगोलनि बायदि साबसिन बा हामसिन बिदि जोङो गाननानै मोजां मोना आरोना बेबायदिनो जेनेबा जों दानिया आरो आगोलो ओ जेनेबा गुबुन गुबुन फारागथिफोरखौ जों नुनो मोनो बिदिहायनो ओ जोङो ओ दखनाफोराव आथिखालाव ओ मेसेंजों दानाय नालाय गो गोबां माने ओ जेनेबा ओ मा होनो
औ
ओम गोबां माने माबाफोरखौ नुनो मोनो आरो ना बेबायदिनो दानि दखनाफोरा गोबा जाबाय आरो दान दानि दखना ओ आरो आगोलनि दखनाफोराव जोबोद जों फारागथिफोरखौ नुनो मोन मोन आगोलो आखाइजोंनो एरनानै आगर एरनानै जेनेबा दखनाखौ लुयो मोन होबा दायोमोन बा दानि जुगाव ओ दानि जुगाव जेनेबा जोङो मिसिंजोंसो दखना दानाय एबा मिसिंजोंसो आगर एरनाय बिदिखौ जों बांसिनै नुनो मोनो बेबायदिनो जेनेबा ओ आगोल आरो आथिखालाव गुबुन गुबुन ओ जेनेबा जोंनिनो जोंनि हारिनि दखना बेफोरबायदिखौ जोङो माने गुबुन गुबुनफोरखौ ओ मेसिनजों दानायखौसो दानिया नुनो मोनो आरो ना
औ नोंगौ नोंथां
बेबायदिनो ओ जेनेबा नोंथाङा बर अ बर आइजोफोरा जेने दा ओ जोंनि ओ गाननाय खसाबखौ मा मा गाबनि गाननाय खसाब गाननानै जेनेबा बैसागो मोसानाय एबा बायदि मोसानायफोरखौ नोंथाङा नुनो मोनो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनि बर माहारि बा बर सुबुंफोरा मा गाबनि दखना गाननानै बैसागु मोसायो बुङोब्ला जों ङो गुबैयै जोङो जायखौ बरनि दखना बुङोब्ला जोङो गोमोखौनो बिदनखौनो होननानै मोनथि नालाय जोङो जोंनि बरनि हा बेनि सिनायथि दखना बेखौनो गाननानै मोसायो बैसागुयाव हाय बेनो जाहैदों। गाबा जोंनिया गोमो गाबनि आरो आरनाइ लायो जोङो। बेखौ हाय जोङो गोमो गाबनि गानो। आरो आरनाइ जोङो गोदोनायाव आरनाइ गोजा लायो आरो जोङो जानजियाव खायो। आरनाइ खायमा थिग बेबादिनो जोंनि सेंग्राफोर बा जोंनि हौवाफोराबो जोङो बेबायदिनो जोंनि बरनि गाम सा बेखौनो गाननानै हाय मोसायो जाय गाबखौ जोङो। गोम जेरैहाय कृष्ण कालारनि आरो गोथां गाबनि होननानै मिथियो। बेसोर मोननै गाबनि गामसाखौ गाननानै मोसानाय जायो। जोंनि हौवाफोर आरो हिनजावफोरनि गाननाय गाबा बेनो बैसागो मोसानायनिया नोंथां।
औ नंगौ जेनेबा नोंथां जोंनिया नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ जेनेबा जोंनिया बिदिनो सोलिगासिनो आरोना आगोलनिफ्राय औ बेबायदिनो ओ नोंथां होनबाथ जोंना समाबो जायाखै नङा जानानै फैबाय। बिदिब्ला होमबा नोंथांजों सावरायनखौ बेसेयावनो ओ दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम आंजों सावराय फानायनि थाखाय।
औ नोंथांनिसिमबो ओ जेनेबा आंजों सावरायनायनि थाखाय। गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ए सेनोसै नोंथां गोजोनथों दे होनब्लालाय।
औ